औ मा खालामदों?
ओम नै गोलांदों।
गोलांदों।
रावबो गैयालै हारसिंसो दङ बिसिनाव दं।
जाखांबायना?
जाखांबाय जाना होबाय दहाय फुङाव नास्राय नास्राय गोरि ना निस्लामोनथाय बायनानै लांनाया
ए नों दहाय ना खावाय खावायबोमोना। ओ ना दु ना ना उथुमाय?
थथा गालि
औ नाव थथा गालि बाय औ
होद जानो हायालै ओम बे थथा गालिखौ जानो हायालै नोगोद सु दङ नाया
सुजायोथ' बिराद
ओम जानोनो हायाखै ओमफ्राय बै गालकाप साइडनिया
नांगौ फाजासो जानांगौ।
फाजाखौनो जादों गालकाप साइडनि थेवबो ओरैबायदि गोरा गोरा जानो हानो नागिरा
औ
खावैया गोथावसिनबाव खावैया अख्रेबनानै जानो हाबावो सुखौ।
ओम
औ बेयो मोजांबाव बे थथा गालिखौ जानो हायालै। गारजा जोबदोंसो नस्ट उम दहाय फुङाव थथा गालिखौ जादों ओमफ्राय दा नास्रायखौ जादों। नास्रायजों जोग्लावरि बिदै उम आरो बिनि बाव जोंना आबाया माबा लांबावदों। ना कमल खात लांबावदों बायनानै।
ओम
बेखौ फाजा जाबाय ओफ्राय बेखौ ओंख्रि बिदै
ओम
नोंहालाय?
आंनाबो बिदिनो माबा अमा बेदर आलु।
आरो इस्कसजों इसकस बै इस्कुस जाग्राया खुमब्रा बायदिया बेजों ओमफ्राय दाउ बयलार ओमफ्राय माबा दउदै भाजा।
बाब
इउनानै
दैलिख सामफ्रामबो बेदर जायो नामा नोंलाय?
दर जायो आं। लाबो लाबोगासिनो बेदरखौनो सामफ्रामबो। आं संबाथाय बे बाजि रांनि दाउ बयलार बायनानै लायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव माबानानै संनानै लाना फैबाय। खेबसेनो जायो नालाय बेदरबा बे आरो
नों हुदा जालांसिगोनलै। देनां बे देनां माने बे साननै सानथासोआवनो बेदर गैयाबा जानो
ओ बिदिनो जाबाय आङो माबा बे बै बेदर फिसा गैयाबाथाय नायनो बायो ओंख्रिखौनो।
उम उम
हैै बे थाबाथाय बेदर थाबासो माने जानो लुुबैयो आरो बेबायदि जाबाय आङो। हुदायाथ' हुदा जाखाबायानसै। लासै लासै खमायलांनांसिगोन बिदिनो। बोरैथो खेबसेनोथ' खेबसेनोथ' हानाय नङा लासै लासै बिदिनो
हजल खालामग्रा हजम खालामग्रा आगजुबा हजम खालाम ह खालामख'नो हानायबो‌ नङा बेना।
हानाय नङा आं बे नोङो मोननै मोननै जानाय जायो बबे मोनसेखौ हजम खालामनो। बे जायोना बे आगजुआ
गोबाव बेदरफ्रा खस्थ' जायोना हजम खालामनायाव
आबो ओरैनो जाखांनानै ओरैनो थाबायद्ला बायगासिनो
ए उम
माबा जोलुरसो बादायलायनाय नायहैसै आङो। बयबो मालाय ब-बयबो मालाय थाग थाग थियारि जानानै दं माथो जि थामजि रिंगायावनो नुयो।
जि थामजियाव नुयो नोंहा माबा नायग्राखौ डाउलक खालामना लाखाबाय?
लानांसिगोन आंना माबा दंखायो बैयो जिअ' स्थार दंखायो।
नंखायो।
उम बियावनो आंना। फैसा दानखायो बाहायनो। फैसा सोखायो आङो। फैसा सोखायो आं सोखायोमोन। दा मि सिला दा जागोन ना जाला दा जायबाथ' दाननानैसो नायफिन नांसिगोन। माबा लायो सेजौ से-से-सेजौ मा होनोमोनलाय ब्रैजिब्रै गाहाम रां लायो जानोबा।
उम उम।
बुरजा लाथारोना।
आं आंहा ओरैनोसो नायो ओइ सा से लोगोआ दाङाइगावनि बानायना होलांदों फंबाय।
अ। नायसै नोंना नोंना ओ सोमोन्दैथ' रायलाय जायाना?
उहु।
उम।
ओ दायो जागोन बेफोरो ना।
औ दायो जागोन। ओरैनो अखाया ओमफ्राय हानो नेगिरदोंमोन माथो।
हानो नागिरदों बिदिया
दहाय सानाव दहाय सानाव खोरोमला खोरोमलि खोरोमबाय गैला ओमफ्राय।
उम एसे खोमसि जाजोबदों गिजबायसोमोन आंहा।
बै बाथ्रा फान्दायाव बाथ्रा फान्दायाव थानाय बायदि अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननायासो जानसै सैमा सोंनाया अरनो रोङा। होननायसो जानसै। बिदिनोथ' जाबायना दा। खुंग्रु खांग्रां गोदौनानै माबानानै थांबाय खोरोमनानै थांबाय गैला ओमफ्राय दा।
हाग्राखो हादोंमोन आंहा ओमफ्राय गिनाया जाला खोमसि जानायखाय। फ्राय हायाखै आं उम जोंनि मावख'आव ओजोंहाय।
ए माबा हाग्रा बै माबाया
उम दाबसा हाग्रा दाबसा हाग्राखौ। दाबसा हाग्रा दुब्रि हाग्राखौ समान हादोंमोन आरो।
उम।
हाग्रा हाग्रा दाजेनजों। उम मोजां जादोंलै ओमफ्राय हाब्रु जायो बै गिदिर गिदिर हाबबाथाय हाब्रु जायो दोलो दोलो जालाजोबो। जों अन्थाइ बाला गारनांगौ ना
औ।
माखासे गा गारदों माखासे गाराखै ओरैनो मिस यावथ' मोजां जाथारो थाबायनो मानो एखदम बार खोलो खोलो नाङोलै आयै थांबाथाय फैनो बायो मानसिफा
बिराद मोजां आरोना बारा।
उम दाथ' उम आर जों फिफां मोजां मोजां फिफां गायबायना। कृष्ण सुरा, ओमफ्राय राथासुरा होननाय आमफ्राय मा होनो निम फिफां आरो बै
उम।
उग्रु ना मा होनोमोनलाय?
उ
दारु बिदि दंलाजोबो।
उम मोजां मोजां मोजां मोजां बिफां गाय गायजोब्बाय होमबा नोंसोर गासिबो?
उ नारेंखल दं
जाग्रा फिथाइ फिफांखौबो गायनांगौमोन नोंसोर।
औ दङब्रा आमलाइ दं नारेंखल दं ओमफाय सुमफ्राम दं। थाइजौबो दं लिसुखौल' गायनो मोनाखै लिसुआ गायहैनांगौ बेखौबो।
उम बेखौबो गाय जाग्रा फिथाइ जाद दं बेखौनो गासिखौबो गायजोब।
गायजोब नांगौ उम मोनजाबाय थानायनो लेबु गायनांगौ लेबु लेबुआखौ गायहैथ'आखै
फिथाइ सामथाइखौनोसो जानांगौ एसे मोजां जायो
उम ओमफाय जोंखौ सासे फोरोंगिरि फैदोंमोन माबानि एके ओरै सानजा थारनि बेयो जोंखौ सिख्रि फिनो थिनदों सिखिरि। सिखिरि ओ ओमफाय जोंखौ बिबार गायनो थिनदों आरो मोजां मोजां।
औ औ। माने मोजां मोजां बिबार गायबानो सिखिरिखौ फिनो हागोन आरो ना मा?
औ औ। बे सिखिरिखौ नोङो अबबा अबबा सिखिरिफोरखौ लाबोनानै दोनफैनांगौनो बे आलदा आलदा रंनि थायो नालाय
औ औ
बे रंनि आलदा आलदा रं बिरंनि सि खिरिखौ लाबोनानै हगारफैनांगौ आमफाय बियो बावनो बाना बिदै सोबनानै बावनो दैगोन नालाय
औ माने गुबुन गुबुन बिराद गाब गोनां माबा
औ औ उम बेखौ बावनो बिदै दैनानै बेयो बावनो ओं ओंखारगोन एम्फौ जागोन बे एम्फौ सुमु बायदि आमफाय बावनो बिलाइफोरखौ नांगौबा हाग्राफोरखौनो जाबाय देरनानै आरो बेनो सिख्रि जाफिनगोन बिदि ओं खारबाय थायो जाहैदों माने मिथिंगाया समायना जायो आरो बेजों।
औ औ। ओ मोजां उम समायना जागोन बिनो ओं
उम
नायनो समायना जाखायोना सिखिरिफ्रालाय खथ' मोजां हाग्राफ्राव अरनबारिफ्राव
उम
बिसोर बारोबा थायोबा बिसां समायो मिथिंगाया
बे जाहारबारियावथ' दा बिराद सिखिरिया आल आलदा आलदा रं बिरंनि नुयोना ज' ज' बिरो जोंनावबो फैयो बिराद ज' ज' फैयो दाना
अ अ माने बिबार आरि मोजां मोजां गायबानो सिखिरिफोरा माने फैखागोन आरो बियो ना
आमफाय बिबार गायबानो नों बिबाराथ' बारबाय थायो नालाय आरो बेजों मोनस से हा माने मुलाम्फा दंबावो मानो होनबा बै बेरेया बेरेखौ फिसिनो हाबावौ जाहैदों बेरेखौ दाना माबा बाक्सु फिसा फिसा बानायनानै फिसियो बे बिदैखौनो दोबनानै बिसोर बावनो थागोन बेरेआ रानि थायो बेनो बिराद दैयो जाहैदों आबाद आरो बेरेनि आबाद होनो बेखौ
औ औ
बेखौ मावनानै
बेरेनि औ बेरेनि आबाद बिराद
रां आरजिनो हायो आरो बिराद
थायो औ गासिबो मा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफ्रानो गासिबो साननो थांबा मुलाम्फा गोनां जोब ना
उम उम
गासिबो माबानानै माबा फालांगि खालामनो हाजोबो आरो ना रां आरजिनो हायो आरो
उम
बेबायदि आरो
ओखनो
थांना थांना थांनानै थानायाव गासै गासिबो बेबायदिखौ माबानो रोंबानो मावनो रोंबानो जिउआव माने रां रुफानि माने आंखाल जाया बेफोरजों थांना थानाय औ
नोंनि नोंनि आब्रुथिखौबो लाखिनाय जाबाय नोंनि समायना मिथिंगा नोंनि बारहावायाबो मोजां मोनबाय नोंबो गोसोआबो मोजां मोजां मोनबाय नों जिरायनो थानो उन्दु बिनो बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ
मोनफ्रोमनि बिथिंनिफ्रायबो माने मुलाम्फा दंजोबो आरो ना
उम उम नों मोनसे मावोबा बेजों माने बिनि आरो सायावनो नों मोनसे मुलाम्फा मोनदेरबावनाय बेबायदि खामानि मावनो हायो दानि जु से बिघा हायावनो मोनसे अनेक माने आबाद मावनाय बेख बेबायदिनि मोनसे
औ
ओ सोलो आदब बे आदबखौ बानायदों जोंनि मावख'आव दा बे बुस्थु खौ बानायनांगौ बे गेजेराव एसे बे एसे बिगायावनो बेयावनो मा होनो माइ गायनाय बे जिं जिङाव सान बिबार गायनाय सान बिबारनि बेगराबो दाम थारना आरो बेनि सायावनो ओरै खब फि मैगं गायनाय ओरै फानथाव ओरै बोथोर लानानै आरो। ओमफ्राय बे बे उम उम बै बि से बिघा हायावनो अनेक माने ख-खना खना ओरै खना ओरै खना ओरै खना मावनाय आरो। माने जायगाया ओरै ख'ना सा ओरै ख'ना जायगाथिं ओरैजाय गेजेर जायगायाव बेयाव मा मा मावगोन बेखौ बफोरनि आरो माने बोथोर लायै बोथोर द मा गायनांगौ दंजोबखायो। बेजों नोङो बै बेरिनि आबादखौ मावनो हाबाय बिनि बिबारनि बिदैखौ सोबनानै बियो माने बिदै ओंखार बरहा जागोन आरो।
उम ओरैनोथ' बे सान बिबारफोरनिफ्रायथ' थाव माबा माबि बानायजोबो ना गासिबो उम।
ओमफ्राय बै इन्दिनि इन्दि बिलाइनि बे बेगरा
औ
बिनि थावखौथ' ओरैबायदि दामि जाहैदों दाम गोसाथार गुन गोनां आरो।
बे माबानि आरो इन्दि इन्दि बेगरफोरनि थावफोरा माने दाम जाजोब्बाय आरो ना।
ओं जोंनाव जोंनि मावख' गुबुनारिफोरनि मानसिफोर फैयोना नायनो।
औ
नायदिंनो बिसोरो सोंलाङो हाब बेथ' इन्दि फिफांसो बिनि बेगर खौ मा खालामनो नोंसोरलाय होनबाय जोंथ' जोंथ' बिनि बेगरखौ एखमबासो गावनो सिरिनानै था आरो एखमबा जों फोनानै बे बिलाइखौ बिलाइ मोनबासो जों एम्फौ लाथानो जाहोयो नं बेनि बेगरा ओरैबायदि थाव ओंखारो बे थावा ओरैबायदि दाम आरो। माखासे बेमार आजाराबो खामो होननानै खो
दे होमबा आदै नै समा लाखिथ'लायनोसै नामा औ दे दे लाखिथ'नोसै। उम